हेलौ
हेल'
हेलौ
हेलौ
औ हेल' नोंथां
अ अ नोंथां
औ मोजांना खबरफ्रा
दंथ'यो ओरैनि गेजेरावनो
मोजां दङ ना
उम औ नोंथांनिया माबा रखम खबरा
आंनियाबो मोजाङानो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो आरो
ओ औ औ औ
बुजि बाज जोङो एसे सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा दिनै
अ रायलाय जायो
जों नोंसिनिथिं फरायनायफ्रा माबायदि सोलिनानै दं
फरायनायाथ' दा थिगैनो खायफानिया साफानिया
औ
साफानि आरो बाय गाज्रि आरो
औ
माने न'खराव बिमा बि फायाबो आाबो
औ
टाइम होनो हाया मावाबा सोलिनो हाया
औ
बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा न'आव थानाय जाया आरो
औ सोरबा सोरबा बिदिनो प्राइभेटाव हगारनायफ्रा
औ औ प्राइभेटाव
कमेन स्कुलावबो हगारो दा ओरैनो एल पि स्कुल
हगारो हगारो हगारो हगारो हगारो उम
स्कुल दङ ओरैनो फरायसाफ्रा बेसे बेसेसो जायो सरखारि फरायसालिफ्राव
सरकारियावबो फ्राय फिफ्टि फिफ्टियानो दे
फिफ्टि फिफ्टियानो ना।?
उम
अ नैबे थांनायाव मेट्रिकफोरनि रिजाल्टफ्रा माबारै जाखो फिथाइ
थांनायाव औ औ हामदों बे बाराव जोंनि गामिनिया हाम हामजोबदों दे।
औ साबेसेसो दंमोन ओरैनो।
ओ
गुजोन दंमोन गु
गुजोन दंमोन ना?
औ
ओ
गुजोननियाबो रिजाल्टआ मोजां जाजोबदों
मोजां जाजोबदोंना?
होम
थिगानो होमबाथ। मोजाङानो। जोंनियावबो बिदिनो जायफोर मोजां फराय जोंनावबो बिदिनो जायफोर मोजां फरायदों बिसोरो मोजां पारसेन्ट मोनदों आरो जौखोन्दो मोनदों।
औ
मोजां जौखोन्दो मोननानै बिसोरो मोजाङै फरायनो हादों। दा नोंथांनिसिम- खम जादों फरायनायफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै जायफोर फरायो बिसोरो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायोना खस्थ' खालामग्रा फ्रासो खस्थ' खालामाबाथ' आरो बहा हानो।
बिमा बिफायाबो एसे दायथ' लानांगौ। मोजाङै
बिमाफ्रायाबो न'खराव नोङो फरायसालियावल' मास्टारफ्रा फोरोंगिरिफ्रा माबानानै जायाना
जाया
न'खराव नों फरायनो थिनांगोन गथ'आ बबावबा थांदों बबावबा थाङाखै
औ
नङाबाथ' फोरोंगिरिफ्राथ' लामाल'सो दिन्थिनो हायो नालाय नैबेखौ खालामनांगौ नैबेखौ खालामनांगौ। गासिबो दायथ'आथ' फरायसानिसो
अरायनोसा निसै-
बोसोर खस्थ' खालामबा मोजां फि एरेनो आरो बिदिनो।
औ
बाकि गरमा माबायसा नोंथां मोननिखि?
गरमा नै एसे गरमानो लामनो। बोथोरा बिदिनो अखा हादोंमोन एसे खा हानानै एसे गारोबाथाय बिदि गरम जायोना।
औ औ औ
गरम जायो एराद गरम माने दिनै
उम बे साननैसोआ गरमानो
उम अखाया माने हानो बायदि जायो
औ
नि उनाव ब्लद बेलेगसो थाङो माने
उम
हानो बादि जाथारगोन आरो।
उम
नोंसिनाबो गरम ना?
गरम जोबोर गरम।
बिदिनो माइ गायनांगौ मा जाबाय जानायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन दालिसोमोन। दालि ओरैनो फानथाव बाजा
अ
जोगोनारो। जाबाय नोंस्रालाय?
दानिआ ओइ दालि खारै संदोंमोन ना गोरानजों
अ
ओमफाय जोगोनार जोगोनार भाजा उम फि दिनो जानायसै
ओ जायो बिदिबाबो उदै आवल' हाबनांगौल'सो ना
ह ह औ
उदै थायसिब बेखौ बुंहोनो हाबानो जायो
उम
मैगं थाइगं जायो माने न'खराव
न'खराव एसे एनै दोङो एसे एसे एसे खालामनाय जायो न'खराव जानो आन्था
दैज्लांनि मैगं दाथ' दाथ' जोगोनार औ बानलु गायाखै
बानलु दङ बानलु गिदिर दङ
उम बिराद गा मानसिफ्रा बानलु
उम गायो
ओ जोंनि साइदआवथ' बिराद बिगा बिगा गायदों दस बिगा गाहाम बे बानलु गेदेरखौ
मुलाम्फा जायोदां न' नोंथां
जायो बांद्राय बुरजा माबा जायागोन ना जायाथाय आंबो बारा मोजां मिथिलाय गायफेराखैना जाय दाम मोननाय नङाबाथ' गायनाय नङाना ओरैनो
औ औ औ
सिगां गायग्राबाथ' मुलाम्फा जादोंनो लाबथादों आरो माने
औ
जागोन बिसोरो मानो जाया जानो आ थामजौ ब्रैजौनो मोनोना केजियाव
मोनो
उम
बेनि थाखाय गायसोदों माने नोंसोरनिथिंबो गायो दा ओजोंहाय
जोंनिखिबो गायो थेवबो ओरै बारा गाया
ओ
ए न'खराव आरो जानो आन्था इसे इसे
औ।
गायो आरो आसार खालामनैबो गायोना? बे आसार खालामना दोनो।
गाया आरोना।
गाया आरो ना
हम। जोंना बिदिनो फाननायनि थाखाय गायो। गायनायालाय बाजाराव
उम।
बेनिफाय साफाद गायो।
अ सा बिलाय
औ। सा बिलायबो गायसोयो आरो हा बोरि थानायफ्राव
औ। साहा बिलाइआथ' मोजां प्रपित दं। हेलौ हेलौ हेलौ